नोंथां। औ खोनादों नोंथां ओ नोंथांखौ कल हर।
औ औ औ।
औ। अ। हेल'।
अ नोंथां।
औ। मा होनो नोंथांना एसे नेटनि प्रब्लेम जादों खोमा अ'। दाउ अमा फिसिनायनिमोन ना।
औ। जोङो दाउ अमा फिसिनानै जोबोद माबा जानो हायो आरो। ओ न'खरफोरखौ सोलायलांनो हायो।
औ नोंथां नंगौ।
ओ जोङो ओ दाथ'। ओ जोंनि बर' आइजोफोरा गोबाङानो माबा मा होनो दाउ अमा लानानै। ओ न'खरखौ सोलिनो हायो आरो'।
औ नोंथां नंगौ।
औ। बिदिनो जोंनियाथ' दा अमानि बेसेना जोबोद गोबाङानो जाबाय। ओ मासेयाव अमायावनो ओ मा होनो। गोबां फैसा मोननो हायो बेनिफ्राय जोङो ओ दाउ। दाउफोरखौ लानानै जोंनि न'खरखौ सालायनो हायो जोंनि। ओ माने। फरायनायनिफ्राय लानानै जों जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायनिफ्राय गासैखौबो जोङो। दाउ अमा फिसिनानैनो ओ लानो हायो होनना बुंजायो। फरायनायावबो गोबां औ जों फरायनायावबो गोबां हेफाजाब जायो। बेफोरबायदि दाउ अमाखौ लाब्लाथाय। ओ नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायना होदो।
नोंथां ओ ओ दाउ अमाखौ ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओ आइजोफोर खौ बांसिन ओ दाउ अमा फिसिनाय नुनो मोनो नोंथां।
औ।
ओ दाउ अमा ओ दाउ अमाफोरखौ जोङो। फिसिनानैनो ओ बेनिफ्राय जोङो ओ गोबां रां मोननो हायो नोंथां। ओ बे रां फोरजोंनो जोङो ओ गावबा गावनि न'खर आरो ओ आरो लानायफोराव जोबोर सहाय मोननो हायो नोंथां। आ बिनित बि थाखायनो जोङो दाउ दाउ अमा बोरमा बा मोसौफोरखौ जोङो फिसि फिसिनांगौ जायो नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो दाउ अमा ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनायाव जोङो जेरै अमा लायोब्ला अमा फि सिब्ला जोङो अमानि थाखाय जोङो गुन्दै गुन्दै अफ्रि बेफोरखौ होनांगौ जायो नोंथां जेरै जोङो अमानो बा लकेल गुन्दै आरो द दानाथ' बाजाराव मोननाय बे सिरानि गुन्दै बेखौ। खौबो जों होनाय जायो नङा बेजों जोङो माइरं ए
उम हेल'
होन
औ
नोंथां बिदिनो बोरमा फाननानैबो जों गोबां बेसेन मोननो हायो नोंथां आ बेजें लग आरो मोस मोसौ फिसिनायनि बेलायाव जों मोसौखौबो सानसेयाव खननै खनथाम गाहाम दोस्लायनानै बा मोननै मोनथाम गाहाम जायगायाव जोङो दोस्लायनानै गांखो जाहोनानै जों बेखौ फेदेरनाय जायो।
औ।
बिदिनो जोङो मोसौनि मोसौखौ फाननानैबो जोङो। गोबां रां मोननो हानाय जायो नोंथां बे। फोर जों दाउ अमा बोरमा फिसिनानै मोननाय रांफोरानो जोंखौ। खैफोद आफोदफोराव दुखु दाहा बा न'खर। न'खरनि जाग्रा आदार बायनाय फोराव जोंबो हेल्फ खालामो नोंथां। बिदिनो जोङो बांसिनानो आथिखालाव जोङो बेफोरबदि दाउ अमा बोरमा फिसिनायफोरखौ आइजोखौनो फिनाय नुनाय जायो नोंथां।
औ।
बिदिनो जोङो बेफोरबादि बा दाउ अमा बोरमा फिसिनानै। लायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां जायो आरो नोंथां जाहाथे। जे जोङो ओ नांगौ। समाव बा खैफोदाफोरनि समाव जोङो। बेफोरो दाउ अमा बोरमा। मोसौ बेफोरखौ जोङो फाननानै गोबां। रांखौहाय मोननो हायो नोंथां।
औ।
बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला। अमाफोरखौ जोङो गुन्दै अफ्रि होनानै। बेखौ जोङो नांगौ समायाव फाननो हायो जेरैहाय जोङो आथिखालाव अमाखौ जोङो। गेदेर खालामोब्ला बेखौ जोङो अमा मासेनि दामाव जोङो नैजि रोजा गाहाम मोननो हायो नोंथां।
औ।
ओ बेनि बेलायावबो जों ओ दाउनि सायाव बुंनो थाङोब्ला। ओ दाउआबो आथिखालाव जोंना बाजार हाथाय बाजारफोराव। ओ बांसिनै ओ सेरसेयाव ओ ब्रै जौ गाहाम मोननाय जायो आरो नोंथां। ओ नोंथाङा ओ नोंथांमोननि बा नोंथांमोननि गामियाव दाउ अमा बोरमाफोरनि बेसेनफोरा माबादियै सोलिनानै दङ नोंथाङा। एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ जोंनि आवबोथ'। ओ दाउ, अमा, बोरमानि बेसेना एखे बादियैनो बुंनो थाङो बुंजायो जेनेबा दा ओ बोरमाफोरा एसे गिदिरबा गोबाङानो ओ रां मोननो हायो ओ औ। बाजि रां द'जि रां बेफोरखौथ' मोनखायो। ओ बिदिनो गोबां मोनो आरो ओ अमाफोरावबोथ' जि रांफोरखौ मोनखायोआनोखा। ओ बि बिदिनो औ बोरमाफोर बोरमाफोरावबो ओ दै थ' बोरमाफोरावबोथ' गोबाङानो मोनो दा आं बांद्राय मिथिया बोरमाफोरनिखौ ओ बिदिनो दाउफोर दाउ दाउफोरावबो गोबां बेसेन मोननो हायो दानिया। बेजोंनो जोङो न'खरफोरखौ मोजाङैनो सोलिलांनो हा हायो बिदिनो गोबां जुदि ओ दाउ बोरमाफोरा बेमार जायाब्ला दा गोबाङानो जोंनिथिं मोसौफोरा मा होनो बेमार जादों। बिदिनो ओ औ बोथोर जों लानानै जोंनि मोसौफोरा बोरमाफोरा बे गोबाङानो बेमार जानो नागिरो। बिदिनो ओ मेसें बोथोराव जोंना ओ दाउफोराबो गोबां बेमार जानानै थैयो। ओ बिदिनो ये बायदिसिना जालाबायनानै गोबाङानो थैनानै ओ मबा बोसोराव लसबो जायो मबा बोसोराव जोङो ओ गोबां दा बुंनो थाङोब्ला दाउफोरा मेसें बोथोराव गोबां बेमार जायो। बेनि उनाव दा दैलां बोथोराव ओ मोजाङैनो थायो दाउफोरा जेबो जानो नागिरा। ओ मेसें बो, दैलां बोथोराव जों गोबां रां मोननो हायो दाउनिफोरखौ आरो ओ बिदिनो मोसौफोराबो ओ माबेबा समाव गोबाङानो बेमार जानानै हारसिं हारसिंनो थैयो। ओ बिदिनो मोसौफोरावबो गोबां रां मोननो हायो। जोङो मोसौफोरावथ' ओ दाउ, अमानिफ्राय गोबाङानो मोननो हायो रांखौ। बिदिनो जोङो दा औ जों मोसौफोरखौ लानो हायोबा गोबां ओ रां मोननो हायो। अमा अमाखौबोथ' दा ओ गोबाङानो सम सम बेमारबो फैयो। ओ बिदिनो ओ गोबां लस जायो जानाया, ओ जोंना अमाफोरखौ लाबाबो लाबबो जायो न'खरखौ जों मोजाङैनो सोलिलांनो हायो। जुदि माब्रै माबबासो लायोब्ला, जोङो अमाखौ फिसा जाहोनानै जोङो ओ गोबां रां मोननो हायो बिदिनो जोंनि न'खरखौ ओ ओ जोङो सोलिनो हायो जोंनि फरायनाय जोंनि गाननाय जोमनाय गासैखौबो जोङो बिफोर फैसाजोंनो ओ जोङो ओ फरायनायफोरखो गिदिरानो फरायनो हायो। बेफोर फैसाजोंनो जुदि मोजाङै नोङो दाउ अमाखौ जोथोनै लानो हायोबा जों गोबाङानो रां मोननानै जों गिदिर गोलाव जानो हायो। दानियाथ' गोबाङानो जों बर'ओ न'खराव गोबाङानो दाउ अमा फिसिनानैनो जों रांखौ खामायनो हायो। गोदोथ' माबायदिमोन जों गोदोनिफ्रायबो जोङो अमा बोरमाफोरखौ खौ लायो होननाय खोनाबोदों ओ बिदिनो दानियाबो गोबाङानो गोबां ओ गोरोंसिन जाबाय नालाय दाउ अमा खौ लानानै गोबाङानो हेफाजाब मोननो हायो जोङो अ नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां ओ दाउ अमा बोरमाफोरखौ जोङो जों न'आव फिसिनायनि अनगायैबो गुबुन सुबुंफोरा जेरै दाउ अमानि फार्म ओ फार्म बानायनानै
औ
फार्म बानायनानै बिसोर नांगौ बाददियै ओ आदारफोरखौ दाहोनानै गोबां बेसेनाव फानो आरो नोंथां। बिदिनो ओ जोंबो बेफोरबदिनो बा न'आव न'आवनो फार्म फोर बानायनानै जोङो दाउ अमा बोरमाफोरखौ ओ गोबाङै लानानै नांगौबादि आरज आदारखौ जोङो होफायनानै जोंबो ओ जोंबो गोबां बेसेन गोबां बेसेन मोननो हायो नोंथां। ओ बेफोरबायाददि खालामोब्ला जोंनि थाखायनो ओ खहाय जायो आरो नोंथां द बिदिनो बिदिनो जों दाउ अमा बोरमा फिसिनानैनो जों गावबा गावनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ बा जाग्रा आदारफोरखौ आरो बेजों लोगोसे ओ सोलोंथाइ लानायफोराव जोङो सहाय मोननो हायो नोंथां।
बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिफ्राय ओ दाउ अमा फिसिनायनि बागै सोमोन्दै मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों।